हेल' खोनादों ना अ माबा मोनसे मा होनो जानाय लोंनाय आइडियाखौ लानानै नोंथांजों रायज्लायनो हागौमोन दा।
औ हागोन दे आं ओरैनोसो दंखायो नोंथां रायज्लायनो हागोन दे।
होमबा नोंथाङा फंनैसो सो बुंना होग्रोलाय मि माबायदि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ फोरमायनानै होलाय एसे।
औ नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै गोबां दङ। जेरैहाय अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजिजों अमा मैथा ना बेबायदिनो नाफाम बेबायदि आरो दा बेनि गेजेरावनो आङो नाफाम जोंनि दोरोङारि ओ नाफाम बेखौ आं बोरै बानायो नोंथांनि सिगाङाव आं एसे फोरमायनोसै आरो नोंथां
औ दे
दा जोङो नाफाम नाफाम बुङोब्ला नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा ना नांगौ। नाखौ जोंहा फिसा फिसा मोनोब्लाथाय मोजां जायो जेरैहाय ना मावा ना फिथिख्रि बेफोरबायदि आरो ओ बेखौ जोङो सान्दुङाव फोराननायबाबो जायो ओमफफ्राय अराव फोरानलायबाब जायो बेयो जास्ट स्रेम स्रेमल' जानो नांगौ आरो नोंथां। स्रेम स्रेम जायोबाथाय मोजां जायो आरो ओमफ्राय जोंनो नांगोन थास' थास'आबो गोबां जातनि थायो नोंथां जेरैहाय थास' दुदालि थास' गोसोम थास' गुफुर बेनि गेजेरावनो जोंहा थास' गोसोमजों ओ बयनिख्रुइबो मोजांसिन बा गोथावसिन जायो आरो। बेनि थाखायनो जोङो थास'खौ ओ बिलाइखौ ओ दानस'नानै जों देन्थाखौल' हास'नानै लाबोनाय जायो।
औ
बेखौ जोङो ओ नाया बेसेबां बुरजा नांगौ हिसाबनि लानांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो साफा खालामनानै ससे ससे हानानै लाखानांगोन नोंथां हानानै ला नानै जोङो मोनसे ओ जेंगाय बाम ओ ओ बेबायदिनो खेरखाफोराव ओ मोजां दैफोरखौ रानस्र'होनांगोन बा दै थाहोनो मोननाय नोङा आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो ओ नाखौ ओ गोदोथ' जोङो दिंखियाव देनो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव दिंखि गैला बेनि थाखायनो जोङो ओ दानि गोदान कारेन्टजों सोलिनाय बा ग्रेन्डार बा ओ बेनि अनगाबो औ बेबायदि जेनेबा उवाल उवालखौ लानो हायो जों उवालखौ दाबो जोङो गोबां नुनो मोनो जों उवालाव जोङो ओ जा ना गोरान फोराननाय बेखौ जोङो मिस मिस देनानै लानांगोन आरो गाहेनजों
औ
बेबायदिनो दैखांनायनि उनाव जोङो ओ जे थुख्रा थुख्रा, फिसा फिसा हाना लानाय थास' दंना नोंथां बेखौ जोङो ओ एसे एसे हर नांगोन आरो खेबसेनो हरनो नाङा मानो होनबा खेबसेनो हरोब्लाथाय जोङो बाराद्राय जायोब्लाथाय बियो गेब ग्लेब जानानै ओ दै ग्लि ग्लि जायो आरो बेनि थाखायनो जों एसे एसे हरबाय थानांगोन नोंथां। बेबायदिनो एसे एसे हरबाय थानानै जेब्ला ओ ना गोरान देग्लिनायजों बेजों ओ मिक्स जानानै ओ एसे लाथा लाथा जागोन। बेबायदि समाव जोङो ओ खारै होननांगोन नोंथां जोङो खारैखौ मानि थाख खाय होयो होनबाथाय जाहाथे मोजांहाय सेवनानै मोजांहाय ओ बास नाबा गोथाव जायो बेनि थाखाय जोङो खारैखौ होनाय जायो आरो लोगोसे बेयाव एम्फौ बा मैखुन बेफोरबायदि खुरैनि थाख ओ ओ जायनि थाखाय जोङो ओ खारैखौ होनाय जायो आरो बेबायदिनो सामस बा गारबाजों ओ उवालावनो मोजां गलायनानै जोङो ओ लागोन आरो बेनि उनाव जोङो ओ जोंनो नांगोन भयाम बा मोनसे हास सुं नांगोन नाफामखौ सोनो थाखाय जोंहा बेयाव गोबां ओ हासुं ओ औवानि हासुं लानो हायो जेरैहाय औवा बुरखा औवा जायखौ गिदिर गिदिर औवाखौ लानो हायो बेनि अनगाबो जोंहा औवा माखाल बाराद्राय फिसाबो नोङा बाराद्राय गिदिरबो नोङा फारसेखै जोंहा गान थि लानानै फारसेखि गानथि लानो नाङा आरो बेबायदिनो ओ बथलनि भयामबाबो जायो नों थां जोंहा ल'बरनिखौ लानो नाङा ल'बरनिया मानो होनबा जोंहा गोबां साइड इफेक्ट बा गारजि मुवा माबा ओंखारो बेनि थाखायनो जोङो ओब ल'बरनिखौ लायाबाबो जायो। बेनि थाखायनो जोङो ओ औवानिखौनो ला ओ औवानिया साबसिन जायो। औवाखौ जों हास' औ हा ओ हा औवानिया मोजांसिन जायो औ औ दा जोङो मोजां दैजों सुदो बे औवानि हासुंखौ ओ सुनानै लानानै जोङो ओ बेयाव गारजि बेसाद थायो नालाय नोंथां बेखौ साफा खालामनानै ओमफाय दैखौ मोजां सर'गारहोनानै दैखौ दै थाहोनाङा आरो नोंथां। ओमफ्राय बेयाव जोङो ओ नाफाम जे देखांनाय बेखौ जोङो थोन थोन मोजां सोहरनानै औ सामुसफोरजों सोखांनानै जोङो एसे ओ बुंजासे सोनाङा आरो एसे ओ आद्रा दोननो नांगौ। बेयाव जों गिबियावनो थालिर बिलाइ गोरान नङाबा हालदै बिलाइ होगोन आरो होथेग्रोगोन। बेनि उनाव जोङो जों सुखांनाय बन बनथ'नि जा हाथ'फ्ला बेखौ जोङो दैजों मिक्स खालामनानै लाथा लाथा खालामनानै लारु खालामनानै जों बे ओ था थलिर बिलाइ गोरान होथेखांनायनि सायाव आरो होथेबावगोन आरो बेखौ नोंथां। बेखौ हो थेनानै जोङो बार हाबनो हायैबायायदि खालामना दोनगोन बेखौ बार हाबनो हायै खालामनानै आरो बेनि सायाव जोङो प्लास्टिक जों बे मुवा बेसाद लाबोयो मैगं थाइगं लाबोनायाव जोङो प्लास्टिक मोनबोयो बेखौ जोङो आरो बेनि सायाव होनानै ओ बार हाबथारनो हायि बायदि बेबायदिनो ओ दिरुं बा बेबायदिनो साइकेलनि थिब बेफोरबायदिजों खाथेनानै दोनगोन आरो बेबायदि खाथेनानै दोननानै जोङो अरदाबनि सिगाङाव बा मोनसे थखथानि सायाव अबा थोरसि दोनग्रा बेफोरबायदिनि सायाव दोनगोन आरो नोंथां। बेबायदिनो दोननानै जोंहा नाफामा जिबा दिननि उनावनो जाजायो नाथाय जिबा दिननि उनाव जोंहा बेखौ ओ गोथावखौ बारा मोननाय नङा आरो मानो होनबा बियो ओ मोजाङै जाया। बे टाइमाव ओ बेनिखायनो से दान बा नै दान गाहाम दोननानै जायोबाथाय जोङो बिराद मोजां नाफामखौ मोनजायो आरो बेयाव जोङो गोबां मोजां मोदोमनाय आरो गोथावखौ मोननो हायो। जों बेबायदिनो गोबाव दोननाय नाफामखौ मोनजायोबा नाथाय गामि नाङैनो ओ नाफाम संदों होननानै मिथिहैलायनाय जायो आरो बेबायदिनो नोंथाङाबो नोंथांमोननि जायगायाव दोरोङारि ओंख्रि बा ओं जेरै सबायजों साम' अनलाजों दाउ बेफोरबायदिखौ माबोरै सङो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
औ औ नोंथां।
गोदो गोदाय माने अनला ओंख्रि संनो थाङोब्ला गोबाङानो जोंनि बर' अनला ओंख्रि होनना बुङोबाथ' जोंनि बर' हारिया गोबां सिनायथि दंखायो होनङा होनलाय?
औ नोंथां नंगौ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय अनलाजों दाउ होननानै बुङोब्ला बुहुद माने गोबाङानो मिथियो आरोना गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंखौ बाख्नायो जेनेबा अनलाजों दावउजायो बर' हारिनि सुबुंफोरा बर' माहारिया आथिखालावथ' गोबां माने गुबुन हारिफोराबो थैनानै जानो आरो आथि बिसोरबो
औ नोंथां औ।
ल'सो जानानै जायोमोन दाथ' आरो गुबुन हारि जानानै माने गोबाङानो गुबुन हारिनिफ्रायाबो माने सोलोंनानै लाबाय आरोखि।
औ नोंथां औ।
बर'निफ्रायनो बर' बर' सुबुंफोरनिफ्रायनो सोलोंनानै लानानै दा बिसोरबो जानो हमलांदों मानो होनबा जेबो साइड इफेक्ट गैया जेबो अनलाजों जानाय
औ जेबो सहायानो गैया नालाय औ नोंथां बिनि थाखायनो जानो
ओ मा होनो ओ उलारजों बा गोदोथ' उलार आरो दिंखि बेफोरबायदिनो गोबाङानो थबसिजोंबो देग्लिनानै अन गुन्दै खालामनानै लाग ग्रोयामोन होमबा
औ नोंथां औ औ।
औ औ गोदो बेफोरबायदिनो दा आथिखालावसो माने मोब्लिबा रि दाजेम जेरै मिक्सार मेसिन बा बायदिसि थिना बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारबाय नालाय बेफोरजोंबो अन गुन्दै खालामनो हानाय लामा ओंखारबोबाय गोदो बांसिनआनो उलारजों दे माबायोमोन गाहेनजों देयोमोन।
औ नोंथांनाव ब्ला दिंखिजोंबो देयोमोन औ नोंथां।
बां माने दा जों बुंनो थाङोबा जोंनि गामिनि बाथ्रा बुंनो थाङोबाबो बेफोरबायदि गैलानो दे गोबां खम आरो नुनोबो मोनला
औ नोंथां।
ओ सुबुंफोराथ' दा जाय गोदान मोननाय बिसोरथ' सिनायनायानो नोंला जानो हागौ बेफोरो बेसादखौ मोनसे समाव सिनायनायानो गैया जालांनो हागौ गासैबो माने गोदान जुगनि नालाय गोदान जुग जेरै गोदान दाजेम ओं
रौ नोंथां औ।
थेवब्लाबो जानाय लोंनायनि खान्थियाथ' बेनो थाखागोनानो जोबनो
बनो गैया
इयुनावबो नांगौ जानो हागौ जोबनाय जोबलांनायबो थाखागोन बियो मानो अनलाजों संनाय आरो अनलाजों दाउ संनाया माने फार्स्ट अन गुन्दै खालामना ला खांनायनि उनाव खारैआथ' जोंनि थाखाय अनला संनो गोनांथियानो खाथार नालाय नोंथाङा जेरै खारै‌नि बाथ्राखौ बुंलांबाय ना
औ नोंथां औ खारैआथ' नांखागोनानो औ।
आरो अनला दाउ जा गुबुन हारिनिफोराबो मोजां मोननो हमदों आरो गुबुन हादोरनि सुबुं फोराबो फैनानै अनलाजों दाउ
औ मिथिनो हमदों आरो ना औ नोंथां औ।
बे नोंथांमोननिखि अनला जानाय बा माबा जानायफोरा गुबुन रोखोमनि जागोन नामा जायो नामा?
जोंनि नि जायगायावबो नोंथाङा जेरै बुंदों दा जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोंहा गिबियावनो ओ अनला संनो थाखाय माइरं नांगौ नालाय माइरंखौ जों गिबियावनो सो होमनानै लानांगोन दसे सम मानो होमबा जोङो अनला देनो थाखाय एसे गुरै खालामनांगौ माइरंखौ बेनि थाखायनो जों दसे समस होमना दोननाय जायो बेनि उनाव जों खेरखायाव खांनानै दोननांगोन मानो होमबा बेनियाव थानाय जिखिनि दै बेखौ सर'गारहोनांगोन बे सर'गारखोनायनि उनावनो जोंहा उवाल बाथि बा दानि गोदान ओ कारेन्टजों ओंखारनाय ग्रेन्डार मेसिन बेफोरबायदियाव जों देनानै लागोन आरो मि मिस मिस खामनानै लागोन बेबायदिनो देना लाख खांनायनि उनाव जोंहा संनो थाखाय जोङो दै फुदुंनांगोन। सारायाव जोङो दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंगोन। बेबायदिनो देखांना लानाय अन गुन्दैखौ जोङो बेबायदिनो। ओ-एसे एसे सानिफ्राय सारस्रि सारस्रि हराव हरबाय थागोन आरो नोंथां। जाहाथे बियो गथाखाया बिनि थाखायनो जों सारस्रि सारस्रि होबाय थागोन। ओमफ्राय गेजेर गेजेर बेबायदिनो जोङो ओ गारबाखौबो। फिदिंनानै होगोन जाहाथे सिङाव गथा खाहैैया बेनि थाखायनो बेबायदि खा खालामना होगोन। बेबायदि खालामखांनायनि उनाव जोंहा दाउजों सङोब्लाथाय दाउखौ एवफ्रामना लानांगोन। गिबियावनो जोंहा ओ दाउ बेदरखौ गोदाखानानै लादो लाखां। थांनायनि उनाव जों साराय गंसे मोनसे एक्सट्रा लाबावनांगोन ओ-बेयाव जोङो। थाव होदो सामब्राम बेबायदिनो मस्ला मस्लि होनानै जों दाउखौ एवफ्रामनानै लानांगोन आरो। बाराद्राय मोनहोनाङा दाउखौ बाराद्राय मोनहोब्लाथाय गोथाव जाहोयो आरो बेनि थाखायनो एसे खालामना लानानै जोङो। ओ जे अनला संखांनाय बेयाव जोङो स हरनांगोन आरो। ओ-बेयाव मिक्स खालामनानै जोङो खारै होनांगोन। खारैआ जोंहा गोबां ओ ओ थालिर मुरा बा थालिर बिफांनि बायदिसिनानि जायो। आरो बेफोरबायदिया खारैया गैयाबाबो जोंहा सदाखौ होनो हायो आरो नोंथां। सदायाबाबो जायो बेबायदिनो नांगौ बिबांनि होनानै जोंहा गोदौ होनांगोन। ओ ओरैनो नैजि थामजि मिनिटसो गोदौहोखांनायनि उनाव जोंहा। बेयो कालार ओंखारगोन आरो ओ अनलाया बे कालार।। ओंखारनायनि उनाव जोंहा ओ-बेयाव। ओ-मोदोमनायनि थाखाय दुन्दिया बोथोराव दुन्दिया होनो हायो। आरो दुन्दिया बोथोर गैयाबा जोंहा। गंगा दुन्दिया बा नगा दुन्दिया होननाय मोनसे मोनो। बेखौ जोङो होनो हायो आरो नोंथां बेयो ओ बोसोरफ्रोमबो थायो गंगार दुन्दिया होननाया बेखौ जोङो होनानै। दसे खोबहाबनानै जाहाथे बिनि मोदोमनाया बाहेरायाव ओंखारैबायदि खोबहाबनानै। ओ-दोननांगौ ओमफ्राय खांना खांना